हेलौ औ। नोंथाङा मा खालामदों?
आङो, ओइ दानोसो सिखारना फुंनि खामानि मावदो।
अ, मा खामानि मावदो? खोनादों - खोनादो।
थोरसि-लथा सुदो।
अ खनि जानायनि
हरनि जानायनि दाउनो आदार होदो,
औ, दाउ फिसियो होमबा नोंसा ना?
दाउ फियो आं।
दाउआ खैथासो दङो ओरैनो दा?
दाउआ बिमायानो माब्रै, माबबा दङो। बेनिफ्राय फिसायानो पनन्द्रथा दं। बिमा मासेनिया, ओमफ्राय आरो दाउला खासि मानै दं।
ओम।
ओमफ्राय आरो फिसा-फिसा ओइ बिमाफोरनि फिसा-फिसाफोरबो दङ।
ओम। नोंथाङा न'आव बिबार बिदिनो बायदिसिना समायना-रमायना बिबारफोर गायनो मोजां मोनो नामा?
मा होनदो खोना बाङाखै आं।
नोंथाङा न'आव होनदों बिबारफोरजों साजायना थानो मोजां मोनो।
अ, आङ जोंहा न'आव, सा-साजायना थानो मोजां मोनो। बिबार बागानाव थानो मोजां मोनो आं, ओ। जोंहानि न'आव दा बिबार बागान दङआनो दे।
उम।
ओम मोजां मोनो ओमबा बि
मोजां मोनो आं जेनेबा ओ माबाफोर टेनसनफोर जायोबा बिबार बागानाव थानानै बिबार खो नायनानै थानानै गोजोननाय मोनो आरो।
ओम। ओमफ्राय ओ नोंथांफोर नोंथांमोनहा नोंथाङा होमबा जिब जिब जुनारबो फिनानै मोजां मोनो?
जिब जुनारबो फिसिनानै मोजां मोनो।
ओम नोंथाङा ओरैनो मा मा जिब जुनार फिसियो दा न'आव?
दा दङ अमाबो माबबासो सयथासो दं। मोसौबो दङो। मोसौ मानै दं। बेखौनो लानानै आङो दा बिजनेस मावो आरो। जेनेबा ओ
ओम
हाथायबा हाथायबा थाङो ओमफ्राय आरो बेलासे बा थाङो हुलि बाजा जुयो।
नोंथाङा ओमफ्राय दाउबो फिसियो नालाय नोंथाङा दाउ बिदिनो देसिखौ खासि खालामामनायखौ मिथिगोन ना?
अ खासि खालामना दोनदो।
बे दावनान औ। खासिखामो नामा नो
ओम जोंहा खालामा बेलेगनि मानसि लेंंहरनानै खालामनानै दोनो।
नोंहा जेनेबा दाउखौ खासि खालामना दोनदोंसो
खासि खालामना दोन ओं।
दाउ खासिफोराथ' बया दाम जायोना?
जायोथ' आरो।
बेसेबांसो दाम जायो ओमफ्राय ओरैनो नोंसिनिथिं जेनेबा
मथा मथि जोंनिथिं माबा किल' आदस' गाहाम
तिनस' ने आतस'
किल'स' आदस'
सेल' जायो गासैबो थैसेल' जाम्बा फाननाय जायो।
मासेया खो नोङो बोसोरसे गाहाम लाखिबा बा देर बोसोर गाहाम लाखिबा ओ तिन किल' आराय किल' बिदि जायो आरो दाउ दसिया। औ।
आदस'बा होमबा तिन हाजारसो मोननाय जाखायो मासेयावना
मानेथर'
उम नोंथाङा ओमफ्राय न'खरफ्राव बिदिनो सैमाफोर लानाबो मोजां मोना
सैमा लानाबो मोजां मोनो सैमा थायाबा थारमाने बायदिसिना जिब जुनारफोरा हाबफैयोना नालाय ओमफ्राय सैमाफोरा आरो हरो बिदिनो सैमाबो फियो आरो आं जिब जुनारखौनो लानानै मोजां मोनो नालाय
बिदिनो दा सैमा खैथादोंंसै
सैमाया मासे दङ आं बुरजा लायाखै मासेयानो सय सात बोसोर
औ
औ
नोंथाङा ओमफ्राय ओ बे जायगाफोर बेरायना मोजां मोनो नामा
जायगाखो नायनानै मोजां मोनो थ' आरो सोलाबोबा जुदि थाङो आं सम सम मालाबा मालाबा
लांदां
ओरैनो टेनसनफोरखौ फ्रि खालामनो थाङो आरो जायगा बेरायनानै मोजां मोनो नालाय
ओम नोंथाङा बिदिनो बै दुब्लिबारिफोराव थाङो नामा? जेनेबा
दुब्लि बारि माने खिटिबो एसे मावो नालाय जोङा ओ ओरैनो इसे आधा बिगासो हा दं आरो बेयाव गय ससे गायदों ओमफाय आरो भेन्दि फोना दोनदो आरो
ओम भिन्दिआ खोथिया फानजाबाय नामा?
भिन्दिया बा साननै बा सानथामनि उनाव फानजासिगोन बिबार बारबाय आरो भिन्दिया देरनो बोलो नाङाना
औ
फार्स थाइनायाथ' गोलाव गोलाव जाबायानो जेनेबा फार्स थाइनायखो थनाय जायाखै आरो
औ
फानथ'नाय ओ फानजानाय ओंखारथ'वाखै आरो ओरैनो थायफा थाइनैया गिदिर गिदिर जाबाय
लांदां नोंथाङा भिन्दिखौ फाननानै बेसांसो खामायो ओरैनो जेनेबा बेसांसो मोनगोन बायदि दा फालासेफ्राव बेसांसो ओरैनो बाजाराव
फाल्लासेयावथ' नों मटा मटि जों फायखारि दामाव हरोबा जोङो देरस' गाहामल' मोनो आरो ओमफाय नों जनानै जिरायनानै फानोबा जुदि दुइस' मोनो पाल्ला
औ
प्लास्टिक थाङो आरो प्लास्टिकआव सोनानै हर गुनाय जायो नालाय ओमफाय दा नोङो जिरायनानै फानोबा जुदि एसेबाबो बारा थाङो आरो जेनेबा फायखारिनो हरबा आरो ग पाटा हमनाय जायो नालाय
ओम नोंथाङा ओमफ्राय अबे मोनसेखौ मोजांसिन मोनो?
आं जिरायनानै फाननोनो मोजां मोनो मानो होनोबा जोंहा एसे लाब थालाङो नालाय जेनेबा देरस' हरोबा जुदि
ओ फैसाखोलाय रग' रग' मोनो खनसे लागैनो मोनजोबो। देरस' जेनेबा पाल्ला हिसाबै हरोबा ओमफाय बिदिनो सुनानै फानोबा जुदि एसे फैसाखो बारा मोननाय बायदि मोनहैयो।
गोबाव जायो आरो ना होमबा जावबाय थानाय जेनेबा जाग्रानोसो फाननाय जायो ना बेखौ?
औ औ जाग्रानो फाननाय जायो।
ओमफ्राय नोंथाङाथ' गयबो गायदो होनदों नोंथां गयनि सोमोन्दैबो मिथिगोन नामा?
गय गयखोबो गायदो गयाबो जों आरो माबाफोराव बिदिनो बारियाव ससे गायदों आरो जेनेबा ससे गायनानै ससे खिटि मावदो आरो आमफाय गय बागान दङ इसे ओरैनो बोराय फुराना आगोलनि इखो आरो नांनायाव जोङो आरो फैसा नांनाय समाव बेपारिनो जासिनानै बन्दक दोनो आरो।
औ
जों बिबार बारनानै बारदो दा ओरैनो बोसोराव जों माबासो मोनो आरो ओ आद हाजार न हाजार इदि मोनो आरो ओमफ्राय बोसोरनै दोनोबा सल्ल' हाजार बिदि मोनो बोसोरनैनि दोनखाबा। ओरैनो बारा बुरजा नङा नालाय हायाबोथ' बारा बुरजा गैखायाना।
उम नोंथाङा जेनेबा ओय गय ससे गायदों होनदो दुब्लियाव ओमफ्राय इ गय ससेखौ नोंथाङा मा थांखि लाना गायनाय जेनेबा?
जेनेबा ओ न'निफ्राय एसे गोजानाव आरो आंनि हाया ओ आंहा फिसाला सानै दङ नालाय फिसाला सानैया थारमाने ओ फिफायानो बुंखालांनाय बादि बायदि आंहाबो फिसायबो गैला नालाय फिफायानो बुंखानाय बायदि आङो बिथा गाहायाव सासे दोनगोन बिथा दा बे इसे गोजान जायो नालाय दुब्लि फोथार खाथि लामा खाथि होनबाबो ओमफाय दा इयाव सासे दोनगोन होननानै बुंनानै रायजलायखानाय आरो ओमफ्राय बेखौ सासेनो दोनसिगोन ओमफ्राय न'नि बिथानिखौ सासेनो होसिगोन बिदि आरो। फिफायानो बुंलांखानाय बायदि आरो।
उम होमबा उनावथ' बिदिनो जमा जानाय बायदिबो जाखाया नालाय मायबा मोनसेनि थाखाय गावस्रलायखायो
जेनेबा मालायनि फिसालाबोबाथ' एसेबाबो गायजा जाखायो नालाय एस्रा एस्रा जाखायो नालाय ओंखायनो जों आंनि सिस्टेमै बायदिबो आंनि जों सानैजो ओ रायलायनानै बिदि खालामनाय जादों आरो। मानो होनबा हाखो राननानै बिदा फंबाय राननानै लादोबाबो जों लामा खाथियाव लानि लानानै सासे सासेनो राननानै होगोन बिदि आरो खायजा जायैबायदि होननानै बुंदो आरो। बिदि रायलायनानै लानाय जादों आरो।
उम
जोंहाबो आरो हौवानि बिबोनां दं नालाय हौवानि बिबोनाङा आरो इनो एस्रा दुब्लि फोथारखौ राननानै होबाय। जों आरो लामा खाथिनि खो लाबाय इदि जाहैदों आरो।
उम।
सिस्टेमा मोजाङामोन जों आंनि हौवानि सिस्टेमा मोजाङानो मानो होनोबा। फिसाखो सानै खांदो नालाय जोङो। ओ सासे सासे एस्रा एस्रा दोनोबा जुदि बिदा फंबाय अनलायनाय थायो। ओरैबायदि साननानै एसस्रा लानाय जादों आरो हाखो।
उम। फ्राय। नोंथाङा जेनेबा फिसाला सानैनि बागै मा सानो? जेनेबा बिसोरो फिउसाराव जेनेबा उनाव बिदिनो ओ ज'मायै थागोन ना ना बिदिनो गावस्रानाय जामारगोन।
जमायैथ' जोङो हाजासिम जों मिलायनानै ज'मायैनो दोनथ'सिगोन। जुदि गावसोरो माबा मोनसे कायजा जायोबा जुदि गावसोरो जुदा जानसै जेनेबा इदिनो संख्रि, बानलु संसार जानायावथ' सानसेबाबो कायजा जाखायो नालाय। ओ खरसनि एना एनि जाहैयो। मालायनि फिसाखो लाबनानै मालायनि फिसाफोरा गोरोबलायनो हाया आरो बिदि आरो।
बांसिनानो इदिनो बांसिनखोनो बिदि नुयो आरो ना नोंथाङा?
उम जेनेबा सानैबो गोरोबलायनो हाया नालाय मालायनि फिसाफोरा बिदिनो
जानलुगैयो ना ना जानो लुगैयो?
जाजानो लुबैया आं बिदिखौ अनलायनानै थालाय थालाय थाबाय थानो लुुगैयो आरो अनलायनानै थाजानो लुबैयो। बा आंनिनो फिसा नालाय। सानैबो अनलायनानै था गोजोन संसारखौ जा। इदि आरो आंनिया।
ए नोंथांनि साननाया जाफुंथों। बेखिनिखौनो जों रायलायनायखौ दोनथनोसै नामा नोंथां?
दे लाखि होमबा।
दे होमबा गोजोनथों।
दोनथ' अ'